खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना
खोनादों
जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायगोन आथिखालाव लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय माबोरै जानगार खालामनांगौ बिनि सायाव आंनो बुंग्रोनोसै। आथिखालाव लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय सांग्रांथिं खालामनोब्ला ओ गामि ओनसोलफोराव बा फरायसालिफोराव माखासे एवारनेस लानाया जोबोद गोनांथार एवारनेस लानायजों लोगोसे जोङो सांग्रांथि खालामनो हायो। ओ आथिखालाव लाइमोनफोरखौ ओ फेग्रा मुवानिफ्राय होबथानांगौब्ला गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन खामानि मावनो नांगोन। जेरै गामि ओनसोलाव समाजजों लो गोसे ओ फरायसालिनि फोरोंगिरि बेजों लोगोसे समाजनि हाबा मावग्रा गासैजोंबो लोगो नांनानै जोङो मोन से एवारनेसनि गेजेरजों फेग्रा मुवाखौ होबथानाय राहा लामा लानो हायो। बेजों लोगोसे आथिखालाव गोबां ओ समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंबो जों बिबुंथि होनानै फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायनो हायो। बेजों लोगोसे आथिखालाव जोङो गोदान मुगाजों खोब खारफानानै थाबैनो गोख्रैयैनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम ओ माखासे भिडिय'नि गेजेरजों माखासे ओ अडिय'नि गेजेरजों जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै दाबसे जायगासिम ओ दैथायहर नानै नोंनि बुंनाय नोंनि बुजायनायखौ बै लाइमोनफोरनिसिमबो सोहरनो हा हानाय राहाया जाबाय दा नोंथांनि बादिब्ला खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों आंनि थाखाय बा नोंनि बुंनाय बायदियानो आंनिबो आंनिफ्रायबो बिनि अनगायै जोङो ओ फेग्रा मुगानिफ्राय बारग'नो थाखाय स्कुल कलेजनि अनगायैबो बिमा बिफायाबो सांग्रां जानांगौ मानो होनोबा बिमा बिफाया फेग्रा मुवानिफ्राय बारग'होनो थाखाय माखासे सोलोंथाइफोरखौ लाहोनांगौ लाहोनांगौ। माने बे बे सोलोंथाइखौ लानाय लानानै बिथाङा बे
फेग्रा मुवानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मेर मेर्ला एक्टिभिटिस थायो बे एक्टिभिटिसफोरखौ लायो ब्ला बे फराय सासे फरायसाया बे फेग्रा मुवानिफ्राय बारग'नो हायो जेरै नों मोसानाय मुसुरनाय खाम दामनाय सिफुं जुसुनाय बेफोरखौ लायोबा बे बे समफ्राव बिसोरो बि जि बिजि थानानै बे फेग्रा मुवानिफ्राय बारग'नो हायो आरो बेजों लोगोसे जों गोरों गोरा सुबुंफोरा बे फेग्रा मुवा फेग्रा मुवानि फारसे गामि गामि ओनसोलफोराव कलेज स्कुलफोराव बेफोराव थांनानै ओ बिमा बिफाफोरखौहाय लिंथुमनानै मोनसे एवारनेस प्र ग्राम लानायनि गेजेरजों जों बे फेग्रा फेग्रा मुवाखौ होबथानो हायो। नोंथांनि बायदिब्ला आरोबाव माखासे दंबावो नामा
आंबो बेखौनो बुंगोन जे ओ आथिखालाव जोंहा गोबां ओ बिथिङावनो लाइमोनफोरा जौगानो थाखाय लामा दंसै दा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय गेलेनाय बिथिङाव, मोसानाय बिथिङाव, खारनाय बारनाय बा खेला दुला बिथिंफोरावनो होन बिफोराव नांथाबनानै थायोब्ला नितसय लाइमोनफोरा बैफोरबाददि लामाफ्राव थांनो समा थोआ जानो हागौ। दा बेफोरबो मोनसे बारग'नायनि राहा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां ओ मोजां मोजां अपरतुनिटिस फैबाय, दा लाइमोनफोरनि थाखाय। जेरै जोङो जायखौ दा मावगासिनो दं बेनि गेजेरजोंबो जोङो गावजों लोगोसे गुबुनखौबो फोरोंनाय ओ बेफोर बेफोर हाबाखौ मावनो हायो। बे जोबोद ओ मानि गोनांथार बिफाव लाइमोनफोरनि थाखाय, दा बेजों लोगोसे ओ ओ बेफोरखौ होबथानांगौब्ला लाइमोनफोरा गावनो सिगांग्रो गोसो जाग्रोनांगोन, अब्लासो जो ङो ओ लाइमोनखौ बा सासेनिफ्राय गुबुन सासेखौ फोरोंनो फोरोंनो बा फोरोंनायाव ओ खोब माने एक्टिभ थानायखौ नुनो मोनगोन। दा बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौ नायोब्ला, आथि खालाव जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे मो ओ योगा खालामनानै जोङो माखासे एक्सारसाइस खालामनानै जोङो माखासे ओ जिम खालामनानै जोङो टाइमखौ बेयाव मेनेज खालामनो हायो। दा बेजों लोगोसे बेनि गेजेरजोंबो आथिखालाव जोङो ङो ओ होबथानाय राहाफोरखौ लानो हायो। दा दिनैनि टप-टपिकआथ' बेनो आरो जोङो माबा माबाफोर गोदान टपिक सावरायबावदिनि बावदोनि नामा?
सावरायजागोन दे।
ओ ओ नोंथांनि साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रिया मा मा? आरो मा मा ओंख्रिखौ जानानै नोंथाङा मोजां मोनो? जोङो जानायनि सायावबो सावरायदिनि
ओ ओ जानायनि सायाव सावरायनो लायोब्ला आंनि ओ मोजांसिन ओंख्रिफोरा जादों जोंनि बर'निनो ओ सबाय साम' अनला दाउ, नारजि अमा मैथा ना, बेफोरखौ जानानै आं मोजां मोनो आरो। नोंथांना?
आंबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै अनला साम, ' दाउ, सबाय मेवाय, बायदि बायदि दा बेफोर ओंख्रिफोरखौ आङो जानानै जोबोद मोजां मोनो। बेफोर ओंख्रिफोरा ओ आथिखालाव जि आइ टेक बो मोननो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर दं बावो जेरै खेरादाफिनि खार'खान्दाय बेफोरनो। बेजों लोगोसे ओ आङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओ रो रोखोमनि जानाय आदारखौबो जानानै मोजां मोनो। बेनिफ्राय जोङो गलाफोराव थाङोब्लाबो जोङो माखासे गोनोखोआरि मुगाजों बानायनाय ओ जाग्रा मुवाफोरखौबो जोङो जानानै मोजां मोनो। जोङो न'आव बायहेरायाव जानाया बेलेग बेलेग जायो बा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। न'नि जानायजों बा बायहेरनि जानायजों एसेबाबो आलादा आलादा। बेनिखायनो थावनायाबो आलादा आलादा जायो जों गुबुन गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौब्ला जोंहा जानाय लोंनायाबो माब्लाबा समाव माव ओ आबुं जायाबो जानो हागौ थिग बेफोरबायदि समस्याजों जोङो खारफा नांगौ जायो जों जानायनि बेलायावबो नोंथाङा औ माबाफोर जेंनाजों मोगा मोगि जाखांबाय नामा?
आथिखालावहाय ओ गामि ओन ओ दोरो रोङारिनि अनगायै ओ गुबुन गुबुन मैगं थाइगं गायो बे मैगं थाइगङावनो ओरैबादि जाब दानि मुगायाव बे मैगं थाइगंखौ ओ रासायनारि हासार होनाय बुहुत बानायनायखौ नुनो मोनबाय बे रासायनारि हासार हासारखौ बाहायनानै बे मैगंफोरखौ बाना-बानायनायनि थाखाय जोंनि जोंनि ओमोनफ्रोद गोबां फ्रब्लेम फेस नांगौ जायो मानो होनोबा बे मेंफोरखौ जायोबा ओ जोंनि देहाया बिराद लोरबां जायो बिनिथ बिनिखाय बिनि थाखायनो जोङो ओ रासायनारि हा सार बाहायनायनि अनगायै जोङो ओ अर्गानिक हासारफोरखौ बाहायोब्ला गाहाम गाहाम जायो बिनि बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो बे रासायारि हासारखौ जा ओ हासार हासार होनाय मैगं थाइगं जायोब्ला
जोंनि देहा राद लोरबां जायो जेरै उदै सायो थाबैनो गाज्रि जालांनो हमो बेफोर आ-आरोबाव ओ बेलायाव आथिखालाव ओ गामि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा ओ रासाया रासायना नारि हासार बाहायालासिनो अर्गानिक हासार बाहायनानै मै थाइगंगाखौ गायब्ला मोजां जागोन आरो बेखौनो आं आरो नोङा
बेयो थारैनो सैथो जोङो दानिया गुबुन मोनसे ट पिक जोङो सायख'नानै लाबदिनि ओ नोंथाङा दासिमाव बिदि दावबायनानै मोजां मोनो जिहेथु नोंथाङा ओ बा आबहावा आबहावाखौ नायनानै मोजां मा दैसा निजोम नोंथाङा खोनादों ना?
ओ खोनायाखै मोजाङै बुंफिलाय।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
नो होनदोंखि जोङो दावबायनायनि बिथिङाव नोंथां ओनसोलफोराव बा गामिफोराव मोजां मोनो आबहावाजों गोरोबनानै ना गुबुन जायगायाव
आं बेखौनो बुंनो सान्दोंदि दावबायनायनि बेलायावहाय जों गुबुन गुबुन जायगायाव थाङालासिनो जों जोंनि ओनसोलावनो जोंनि आबहावा जों गोरोबनो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलावनो हाजो हायेन दंखायो जेला जों बे हाजो हायेनाव थांनानै ओ जोंनि जोंनिनो ओनसोलाव थांनानै जोंनि ओनसोलनिनो बारहावाफोरखौ ओ संदांबायनायखौ
उम संबा संदाननायखौहाय ओ बोरै जोङो जोंनि आफाजों गोरोबनानै थानांगौ बेखौ दावबायनांगौ ओ आरो गुबुन जायगायाव थाङालासिनो जों जोंनि जोंनि ओनसोलावनो दावबायनांगौ बेनो
जोबोद मोजां आंबो जोंनि ओनसोलाव गामिनि ओनसोल बा बिफां लाइफां जों बुंफबनाय बे हायनि ओनसोलावनो बेबायदियावनो बेरायनानै मोजां मोनो नोंथाङा जे बुंदों। गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन जायगाजों गोरोबफाना नांगौआबो जोफथिफ बेनिखायनो जोङो जोंनि जायगायाव थानाय। जायगाफोरावनो बेरायनानै मोजां मोनो आंबो दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आ गोजोन
गोजोनथों नोंथां।